ह
औ अखा दे।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दे बिदिबा जों दिनैनि दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो।
औ आं बैसागुनि। सायाव सावरायनायनि थाखाय नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
नंगौ बिदिबा दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो बिदिबां बैसागु खौ जों माब्रै फालिनाय जायो बा हमनाय जायो।
औ बैसा बैसागु होनब्लाथ' जोंना माने ओ बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे गेदेर फोरबो बे फोरबोआव ओ बे फोरबोखौ जोङो सान स्निसिम फालिनाय जायो आरो।
नोंगौ।
आरो जोङो बेखौ माने गोदो जोङो बेखौ दान मोनसेसिमालासे फालिनाय जायोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव जों बेखौ सान स्निसिम स्नि सानसिमल' जोङो दा फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। औ बेफोरबायदिनो जोंना मोननै बैसागु दङ जेरै आम मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो। मोसौ बैसागु खालि जोङो ओ मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। बे सानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगांनो बिसोरनो ओ बिदिनो मैगं उम मैगं बुथुमनाय जायो आ बो मो बुथुमनानै जायो जेरै लाव फान्थाव हालदै दिगलिति। खाराय बेफोरबायदिखौ जोङो बुथुमनानै लानाय जाग्रोयो बेनि उनाव जोङो मोसौ थु थुखै खालि बे फिथाइफोरखौ हानानै ओ बिज बिदिनो फिसा फिसा गल गल हानानै जोङो ओ मालाबो बानायनो हायो आरो जोङो बिसोरनि मोद‌ दोमाव थुखैब्लाथाय बिसोरनि मोदोमाव बे ओ बे फिथाइफोरखौ जोङो सार नानै होयो आरो सारनानै बिसोरखौ थुखैनाय जायो।
नंगौ।
आरो जोङो बे ओ बिसोरनि मोदोमाव ओ गोसोम गोसोम फोथा फुननाय जायो बे फोथाखौ जोङो साराय एबा खान्था सारायबा खान्था खिथुनि हांगारखौ जोङो हख'नानै ओ बिदि थाव गुबैजों दों जोङो गलायनानै बिदि मिक्स खालामनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव ओ फोथा होनाय जायो आरो बिदि थुनानै फोथा होनाय जायो। आरो जों बिसोरखौ दैमा एबा ओ दैमा एबा दैसाफोराव जोङो लांनानै ओ बे मोसौफोरखौ जोङो थुखैहैनाय जायो आरो आरो जों थुखैनाय समाव ओ बिसोरनि मेथाइ मेथाइ दङ जोंना। ओ मोसौ थुखैनायाव मेथाइ खननाय दङ बे मेथाइखौ जोङो खननानै उम थुखैनाय जायो आरो आरो थुखैनानै जोङो बेफोर ओ जा खिनि फिथाइफोर मैगंफोर बेखौ जोङो ओ बिसोरनि मोदोमाव सारनानै होनाय जायो। आरो जोङो बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ बे बे जेराव जोङो थुख फैदों दैमा एबा दैसाफोराव बे जिङाव जोङो बे दै दैनि जिङाव जोङो बिसोरनि फागा बोरायखौ बाउनाय जायो जों बे फागा बोरायखौ ला लांफानानै माने जोङो ओ बेयाव बाउना गारबोनाय जायो आरो। आरो बे सानखालि जोङो बे मोसौफोरखौ ओ थुखै ओ थुखैखालि मोसौ थुखै खालि जोङो बिसोरखौ बिदि दोन दालजों खानानै दोना बिसोरखौ जों उदाङै फोथाराव हेंगारनानै होनाय जायो आरो आरो मोनाबिलि ओ बिसोरखौ आरो मोनाबिलि समाव जोङो ओ बिसोरनो थाखाय माने फादा गोदान लाबनाय फागा गोदान लाबनाय जाखायो नालाय बेनिखायनो जों बे फागा गोदानखौ बिसोरनो गानहोनो थाखाय गानहोनायनि सिगांनो जोङो ओ गलिफोराव बा ओ बहाबाफोर जोङो बिसोरनि फागा गोदानखौ बावउग्रोनाय जाय एयो बावनानै जोङो बावनानै खुलुमनानै बिसोरनि बिसोरनो माने जोङो गानहोनाय जायो आरो
नंगौ औ गोदान फागाखौ गानहोयो आरोना
गौ बिदिनो आरो जोंना बिनि अखानायै फैयो मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागुखालि जोङो बय बिदिनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो ओ गोथार जानानै जोङो खुलुमो आरो बिमा बिफा ओ गिबियावनो जों बिमा बिफाखौ खुलुमग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो ओ न'खरनि गेदेर आबै आबौ ओ आरो गामिनि बोराय बुरै बेफोरबायदिनो गेदेर मानसि गेदेर गोलावफोरखौ जोङो ओ खुलुमनानै मान बावो आरो जों बि बिसोरनो खुलुमनानै मान बावनायाव बिसोरनो गेन्जि ब्लाउस बा दख'ना बेफोरबायदि जोङो होनानै बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरो आरो ओ आरो बे गोदोरफोरा जोंनो उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो उन्दै फोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय जायो बिदिनो जोङो अ खुलुमनानै बोर लायो आरो बे बे दिनखालि बेसनखालि औ आरो ओ बे बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो ओ बैसागु मोस मोसानो थाङो आरो बिदिनो गामि गामि मोसायो गामियावबो मोसायो आरो गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोङो मोसाहैनो थाङो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो म मागिनो फैयो ओ मागिनो फैयो आरो आरो जोङो बैस औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंलाय नोंथांमोननि ओसोलावबो बेफोरबायदिनो बैसागुफोरखौ फालिनाय जायो नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङाथ' बैसागुखौ माबोरै ओ मारै मारै जोङो फालिनाय जायो बा जोङो रंजानाय जायो बेखौथ' नोंथाङा फोरमायजोबखाबायानो आं दायो एसे जोंनि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायो आं बेखौ बुंनोसै नोंथांनि ओनसोलाव अ नोंथांनि सिगाङाव दा जोंहा आं मोसौ नि बैसागोनिखौ आं बुंला नोंथाङा मख'जोबखाबाय आं नोंथाङा मख'जोबनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मावनाय खामानि बेबायदिनो माव मोसौखौ फुजिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो दा जोङो से थारिखनि खोथाखौ बुंनोसै आङो बैसागुनि से थारिखखौ जों माबोरै ब्रै जों ओ बैसागुखौ जों रंजानाय जायो आरो ना बिदिनो जोंहाबो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहै जोङो ओ बाथौ थानसालियावहा जों खुलुमनो दायो सिगाङावनो ओमफ्राय गोदान गस्ला बा जिखुनु गामसा आर'नाइ गलाफोर गान्नानै आरो आइजो फोरा दख'नाफोर बेबादि गान्ना ओ जोङो गिदिर गोलावफोरखौ सिगाङावनो खुलुमग्रोयो आथिआवहाय खुलुमग्रोयो औ खुलुमनायनि उनावहाय गथ'फोरखौ अननाय बा बिथांमोननो बान्था होनायजों लोगोसे जोङो ओ जोंनियावहा बेबायदि ओ बेबायदिनो थानसालियाव थाङो आरो जों उनावहाय ज'है। ओवहाय जोंनि बाथौ थानसालियावहा थांनानै बेवहाय आर'ज जायो आर'ज जानानै गासैबो रायजोफ्रानो फैयो आरोना ओमफ्राय आर'ज जानायनि उनावहा जोङा आरो बेयावबो खुलुमो गोदोर गोलावफोरखौ गामिनि बा गथ'फोरखौ अनो औ बेबायदि आरो ज' जों बेहाय बिदिनो प्रसादफोर मु बिदि जायो जाखांनायनि उनावहा जों गावबा गाव न'खरावहा जों थाङो आरो थांनानै रायजो माखासेफ्रा रायजो ओंखारो नवाबा बिदिनो ओ गावबा गाव थांलाय लायो आरो आं नोंथांनि न'आव थांनिसै ओ थांनिसै बिदि आरो ना। बेबादि जों औ जों बिदि जायो आरो जौ बिदै लोङो माइब्रा बिदै लोङो। ङो बेबायदि आरोना आरो बायदिसिना जोंहा बेदर थाखायो अमा बेदर दाउ बेदर बेबायदि ना। फोर ओ अमा बेदरखौ जों बांसिन जोङो बे थालिद फस्लाजों सङो आरो ना बे सानखा खालि आरो दाउजों दाउजों जोगोनादबो संनाय जायो। आरो जोंहा बै सिगां स सानखालिनो जोस खानानै दोननाय सेजौ से बिद जोंनि बे ओ मैगंफोर बायदिसिना मैगं। सेजौ से बिदनि ओ ख-खानायखौ जोङो जायो आरो ओदिनखालि ओ ओ बिदिनो खोजिमा बिदैबो हान्नाय जायो जोंहा बैसागु बोथोर होन्नानै। आरो बेखौबो जों जायो आरो ना सिगाङावनो औ बेबायदि आरो ओमफ्राय उनाव बे साना थांखांनानै आरो बिनि उननि सानावहा जों गासैबो गामिनि रायजोफ्रा ओंखारजोबो आरो ना माने बोराय बुरुयफोर बा सेंग्रा सिख्ला हानजा हानज जा आरो गावबा गाव गथ'फोरनि हानजा आलदा माखासे गामिफ्रावहा औ खोनादों माखासे गामिफ्राव बेबायदिनो जहैबो ओंखारनाय नुयो नङाबा आलदा आलदा हानजा जानाबो ओंखारो आरो ना।
औ औ नोंगौ औ।
आलदा आलदा हानजा जान नाबो ओंखारो जेरै ओ जोंनि गामियावहा जों बेबायदि नुयो जे सेंग्रा सिखालनि हानजाया आलदाहाय ओंखारो आरो बोराय बुरैफोरनिया हालदाहाय ओंखारो आरो गथ थ' गथायफोरनिया आलदा आलदा ओंखारो आरो गासैबो जों बर'नि दोरोङा रि दामग्रा आगजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा। गंगोना सेरजा। ओ बे-बेबादिखौ लानानै जों गासैबो बैसागु मेथाइ खननानै बैसागु मोसाना नै जों रंजायो आरो आरो मागियो आरो ना नखर नखर हाबनानै औ आरो बे मागि गिनायावनो ओ माखासेज न'खरफ्रा फैसाबो हरो माखासेफ्रा मा माइरं हरो बेबायदि आरो आरो जों बेहायनो बे जायनि नख खराव जों मागिनो थांदों बैसागु मेथाइ दामनानै बा खन्नानै रोजाबनानै जों मो सायो बेखाय बैस बा जोंनो ओ जौ बिदैफोर होनांगोन आरोना। जाय जि लोङो आरो जौ लोंहैयो ओमफ्राय बेदर जाहोयो बे एवनाय बेदर। अमा बेदर बा दाउ बेदर आरो बै सानखालि माने गासैबो न'खरावनो जोंहा जौ ओ बेदरखौ मोनखागोन आरो ना नोंथां औ गासै न'ख रावबो आरो माने बेहाय बे सानखालि रावनिबो न'आव गैयानो बिदि नुवा आरो गासैनियावबोथ मोनखागोन आरो जौ। आरो अमा बेदरखौ आरो जोब बेनो आरो जोंहा जोबोद गिदिर जोंनि फोरब बो नालाय बैसागुआ जोंनि गोदान बोसोर खौ बरायनाय। मिथिंगायाबो सोमखोर जाजोबो बिराद समायना जायो नायनो। आरो जोंनि गोसोफ्राबो उरां फारां मोदोम ओ बिबायदिनो मोजां रमान्टिक बिदि जायो आरो ना गोसोफ्राबो।
सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो मालाबा बिदिनो गोसो थोलायनायबो जायो आरोना नोंथां औ नोंगौ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ। दे बिदिबा दोनथ'बाय।
औ दे